खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
गोजोन बेलासे नोंथांनिसिम।
औ। ओ नोंथांनियाव आङो ओ जिबियारि हासार आरो रासायनिक हासारनि सायाव मानैथो सोंथि सोंनो लुगैदोंमोन। थाङा आंनो बेफोर सोंथिनि फिन्नाय बेखौ होनो हागोन ना? अ नोंथांनि अब्ला आं सोंनोसै ओ जों जोंनि आबाद फोथारफोराव ओ जिबियारि हासार आरो ओ‌ रासायनिक हासारनि गेजेराव मा मोनसे हासारखौ बाहायनाया मोजांसिन नोंथां?
औ। आं आंनि नलेजाव माने आंनि गियानाव जोङो हासारा मोननैबो। माने आबादनि थाखाय गोनांथि। मोननैबो हासारा मोजां नाथाय जोंनि जोंनि माने सावस्रिखौ माने बै रासायनारि हासारा माने गाज्रि खालामो। माने बे रासायनारि हासार बाहायनाय नै माने बुथुमनाय आबादा माने जोंनि सा नि थाखाय गारज आरो जिबियारि हासार आ जाहैबाय जों सरासनस्रायै जोंनि न' खरफोराव मोननो हानाय हासार बे नि गेजेरजों जों आबादा जायो आरो बेनि आबाद जानानै जोंनि सावस्रिफोरा माने नोरजिया जाया। आं बिनि सायाव एसे बेखेवनो सानबाय आं सेसथायावनो बेखेवनो सान सानबाय ओ रासायनारि हासारनि रासायनारि हासारखौ जोङो हाथायाव बायनानै मोनो आरो गोबां आबादाव होनाय जायो जेरै माइ आबाद आरो बिदिनो फिथाइ-सामथाइ आरो मैगं-थाइगं आरो बिदिनो ओ अरायथा आबाद जेरै साहा राबार गय बेफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा बिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव बांसिन गोहोम खोख्लैनाया जोंनि माइ आबाद आरो जोंनि फिथाइ सामथाइ जेरै अ जाग्रा ओंख्रि
मा होनो
खोनादों नोंथां हेलौ,
औ नोंथां औ खोनादों
औ बिनि मादाव माने जोंनि गेजेराव बांसिन गोहोम खोख्लैग्रायानो जादों ओ मैगं थाइगं आरो फिथाइ-सामथाइ जेरै दै सामथाइ औ नारें आरो बिदिनो गोथां जाग्रा जेरै थाइबें आरो बायदि बायदि दं दा आरो मैगं थाइगं होनोब्ला जेरै आलु कबि बेला बेलाहि आरो माने लाव रङालाव भल जिंखि दा बेफोराव जोङो गोबां रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव माने आबादा आबादा मोजां जायो आरो दिहुनथायाइखौ बांसिन मोननो हायो नोंथां बेखौ दिहुनन्नायनि बेलायाव दा जोंनि देहायाव बेफोरखौ जानानै माने सावस्रिया नोरजिया जालांनो हमदों दिनै जायखौ सिगां बाजि बोसोर बैसोआव जानाय बेरामा दिनै नैजि थामजि जिबा बोसोर बैसोनि मानसिफोरनावनो ओ माने बेरखांनायखौ नुनो मोनदों दा आरो गोदो गैयि बेरामफोराबो दा माने सोमजिबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा रासायनारि हासारनि गोहोमा जोंनि देहायाव बेरैबायदि गोग्लैयो दा बेखौ बेखौ होनानै आबाद मावनाया जोंनि थाखाय माने आबादखौ बुथुमनो हायो दिहुनथाइखौ मोजां खालामनो हायो नाथाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय गाज्रि आरो जोंहाआ जिबियारि हासार बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंसै न औ जिबियारि हासार होनोब्ला जोङो थारैनो जोंनि नआव थानाय बोरमा खि दाउ खि आरो मोसौनि खि बैफोरखौ जोङो माने गोरान खालामनानै जोङो बानायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो ओ बिलाइफोर गोरान दाखोर दंफां लाइफं खानाय बेफोरखौबो जोङो मोनसे हाथराव ज गारनानै माने जि बेेराइ हासार बानायनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ खानस्रि फिसिनाबो जोङो खानस्रि खिनिफ्रायबो जोङो जिबियारि हासार बानायनो हायो दा बेफोरखौ जोङो आबादाव दै बुंनाय बायदिनो फिथाइ-सामथाइ ओ मैगं थाइगं माइ आबादफ्राव होनाबो जोङो आबादखौ माने गोबां दिहुननो हायो माने दिहुनथाइखौ गोबां खालामनो हायो आरो दा जोङो बेफोरखौ बाहायनानै आबादखौ दिहुननो हायो मोजां फिथाइफोरखौ मोननाय नुयो आरो बे जिबियारि हासार बाहायनानै मोननाय फिथाइफोरखौ जानानै माने जोंनि देहाया नोरजिया जाया आरो माने जेरै फिथाइ सामथाइ आबादफ्राव जिबायदि गुना थानांगौ जिबायदि भिटामिना थानांगौ बेफोरखौ जोङो आबुङैनो माने मोनफुंजोबनो हायो। नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो आं आंनि मोनथिनायखो आं बेसेखिनिखौनो माने बुंनानै दोननाय जाबाय आरो
नोंथांनिसिमबो ओ आङो खोनथानो हासार आरो रासायनारि हासार हासारनि गेजेराव उम जोंथ' दा जिखिनि नुबाय दा जिखिनि दानि जुगाव सोलिबाय जि गारनानै रासायनिक थासारनि सायावनो बांसिन गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
बेनिफ्राय उम साफाद बायदि आबादफोराव जों बांसिनानो इदिनो फोरखौबो होनाय जायो लोगोसेनो माइ आबाद। फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बायदि फोरावबो जों होनायखौ नुनो मोनो आरो दानिया जिबि जिबियारि हासारफोरखो गोदो बाहायोमोन। नाथाय दाबो जों हारसिं हारसि खौ बाहायनाय नुनो मोनो नाथाय ओ जिबि हासाराबो जोंनि सुबुं माहारिनि जा जिउ खुंनाय बे जिउ खुंनायाव जेबो गोहोम खोलैया आरो नाथाय जा खिनि रासायनिक हासार बे रासायनिक हासारफोरा जोंनि दा जोंनि जिउ खुंनाय बे जिउ खुंनायाव जोबोर ओ गोबां माने बेमार आजारफोरखौ जाहोनायाव मदद होयो आरो नाथाय गोदोनि नोंथांहोननाय बायदि गोदोनि जाखिनि बाजि बोसो र बैसोआव जानो गोनां बेरामा दानि नैजि थामजि बोसोराव जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो ओ बांसिन बेफोर बेरामा ओ जोंनि जिबि जिबियारि बाहायनाय मोनब्ला बेफोर बेरामा थारैनो जानाय नङामोन। जा जिखिनि दा रासायनिक हासार दा-दा जोंनि सुबुं मादि जालांनो हमदों मोनसे ओ सों ओ जोंनि न'वाव फिसिनाय मोसौ बोरमा दाउ बायदिसिना जाबर जथरनिफ्राय जों बेफोरखौ मोननो हायो। बेफोर जाबाय जोंनि अर्गेनिक
औ औ
जोङो रां रुफा होनानैबो बेखौ बायनो गोनां जाया। आरो जों जुदि ओ जोंहा रासायनिक हासारखो जों जों बांसिन जिबियारि हासार बाहायोब्ला जोंनि जा मिथिंगायाव थानाय जिब जुनार जेरै खानस्रि ना बायदिफोरा थैलांनो हमो आरो दाथ' जों दुब्लि बोथारफ्राव बांसिन बेफोर बायदि ओ रासायनिक हासार बाहायनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जिबफोरा जोंनि हाखौ मोजाङै लाखियोमोन जेरै खानस्रि ना जों जायखौ एम्बौफोराबो दा हमबाय द रासायनिक ओ मुलि बाहायनायनि जाहोनाव बिसोरनि गोबां ओ दानि आबादारि मुलि फोरबो बाहायनो हमो बा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गावसोरनि आबाद मानि थाखाय होनोब्ला ओ गोबां दानिया बेफोरबायदिबो जालांबायदो मुलि होआबानो गासिबो आबादफोरानो जानो नागिरा हा हासारफोरबो होआबानो जोंनि आबाद फोरा जौगाखांनो नागिरा बेफोरबायदि बायदिसिना जाउनि थाखाय जोंनि आबादारि बिथांमोना गावसिनि आबाद फोथारफोराव ओ बायदिसिना मुलि रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनानै बेफोरदि रासायनिक हासारखौ बाहायनो गोनां जायो जाउनाव ओ आबादखौ जों सुबुं माहारिनि देहा ओ देहाफोराव बायदिसिना बेराम आजारफोरा जानानै ओ जों बिदिनोज खालामनो हमो आरो ओ गोदोनि सुबुं फोरा ओ बेफोरबायदि